औ नोंथ' बुंनाय औ औ आंनि बुंनाय मोजाङै खोनादो ना?
औ खोनाबाय दे नोंथां खुलुमबाय नोंथां होमबा
ओ खुलुमबाय
औ ओरैनो मा खालामगासिनो नोंथाङा?
ओ दङ ओरैनो। नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ आंबो दं ओरैनो नोंथां।
अ
नोंथां औ नोंथांनो आङो खोनाबाय ना नोंथां?
औ बुं दे नोंथां। ओं खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनो आङो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो दा नाय लुनाय जे बर' आइजो फोरनि दानाय लुनायनि बागै सावरायनाय हरनाय जादोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोन होनबा।
अ जागोन दे नोंथां। औ हागोन नोंथां, अ जों दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनि बर' हारियाल' दानाय लुनायखौ दाया मानो होनोब्ला गुबुन हारिफोराबो गाव गावनि धोरोमनि बागै बा गाव गावनि ओ धोरोमनि सिनायथि बा गाव धोरोमनि फालिखौ दानाय जायो मानो होनोब्ला? जों बर'फोराल' जि दानाय लुनाय दाया ओ दा आ थिखालनि बे मडार्न जुगावहायो दानाय लुनाया गोबां गोमालांगासिनो दं, ओ जों आइजो माहारिया, ओ गोदोनि ओ गोदोनि समावहाय ओ दानाय लुनायखौ गोबां बिबांनि दानाय लुनाय जायोमोन। मानो होनोब्ला? गोदोनि समावहायो दानाय लुनाय नङाबा, जों जेरै आजि दानि जुगावहायो जों बायनानै मोनोबा जोङो दानाय लुनायखौ जा गाननाय जोमनायखौ बा जों दानाय लुनायखौ जों आजिखालि बायनानै मोनोनि ओ गोदोनि समावबा जोङो, ओ गाननो थाखाय जि मोनामोन बा गोदोनि समावहाय जोङो ओ आ-आबै-आबै आबौनि समाव गोदो गोदाय, ओ बि टाइमावहायो जों बर' बा जों बर' मानसि माहारिया ओ गाननाय जोमनाय गैयैनि थाखाय ओ दंफां बिलाइफोरखौसो गाननानै थायोमोन। ओ बिनि उनावहायो उम मोनसे सम मालागि फैबाय ओ बे समावहाय अन्थाइजों देनानै अर अर दिहुननो हानाय सम फैबाय। बा अर दिहुनबाय अर दिहुननायनि उनावहायो ओ ओ गोदोनि समावथ' मैहुर खालामनानै जायोमोनब्लाबो गोथां गोब्रां जायोमोन। बेहायनो गोबां माने बेमार आजार जानो चान्स थायोमोन, आथिखालनि मुगायावथ' बेबायदि नंला बा बेबायदि जाला ओ बेनि उनाव अर अरखौबो बिसोरो फोजोंनो रोंबाय, बिनि उनावहाय बिसोरो सावनानै बा जों बिखौ हांनानै जानो रोंबाय बिसोरो। बिनि उनाव लासै लासैनो जि दानाय बा मावनाय दांनाय बिदि फैलांबाय। फैनायनि उनावहायो ओ गोदोनि समावहाय जिखौ खुन्दुं मोनामोन। खुन्दुंखौ मानि थाखाय मोनामोन होनोब्ला? बिसोरो ओ गिदिर गिदिर दारिमिन बा, गिदिर गिदिर माने बिदिनो खुन्दुंनि कम्पानि बा बेफोरबायदि खुलिनाय गैयामोन। गोदोनि समावहाय दानि जुगावथ' बेफोरबायदिनो खुलिनाया गोबां बिबांनि ओंखारबाय, बा जों गोदो गोदोनि टाइमाव खुन्दुंखौ माबारै दिहुुन नो होनोब्ला जों खुन्दुंखौ इन्दि इन्दि बा जों इन्दि एम्फौ लाथानिफ्राय बिसोरो दिहुननानै बा फिनानै बिसोर खुन्दुं महरै दिहुनन्नानै लायोमोन। मानो बुङोब्ला? बिसोरो बि गोदोनि समावथ बा जोङो जि ओ जोमग्रा बा कम्बल बा जोङो बि टाइमाव वहाय गुदुं जि गैयामोन दानि जुगावथ ओ एभोलएबोेल बा बुहुत गोबां बिबांनि ओंखारबाय गोदो गोदो गोदाय माने बुहुद ओ खस्थयै बा माबायै जिउ खुंबोबाय थादों जि गाननाय जोमनाय जुदि नोंङो जि दानाय लुनायखौ गारोब्ला नों गानाय जोमनायखौबो मोननाय नंङा सोरो माने गाननाय जोमनायनि थाख थाखाय बिसोरो गोबां माने सम उम हेगारोमोन मानि थाखाय होनोब्ला ओ बिसोरो गाननाय जोमनायखौ मानि थाखाय दानांगौ बा मानि थाखाय लुनांगौ मानि थाखाय आंगो होननानै सानना लादोंबा बिसोर जुदि दानाय लुनाय गैयाबा बिसोरनि ओ गावनि गोजांनाय बा गरमनाय बिनि माने गाननाय जोमनायाव ओ गाननाय गावनि माने गुदुं गुसुखौ सुफुंनो थाखायो माने जिखौ दायोमोन आरो नोंथां आरो बुं-बुंनाय बायदि जायो आथिखालाव मा मा जि दायो होनोब्ला ओ इन्दिनिबो जि दायो गोबां माथा मास्राय गोबां बिबांनि जि दङ आरो गोबां बिबांनि ओ आगर बा आगरफोर बाहायो गोदोनि समावबो बा फारौ मेगन ओ दिंखिया आगर आवजार बिबारनि आगर बहुद माने लावगि आगर गोबां बिबांनि ओ आगर बाहायनाय जायोमोन आरो दानि जुगावथ जोङो दानाय लुनायखौ गारनो हमबाय आरो गोबां गार सुबुंफोरानो दानि जुगावहाय दानाय लुनाय जेबो रोंला गोदोनि समावहायो दानाय लुनाय गैयामोन गैयामोनब्ला ओ माने हाबा लालाय लायि बेफोरबायदि समाज माबा समजों लोगोसे जायोमोन आरो दानि लु दानि जुगावथ बेबायदि जे जेबो गैला आरोना दानि जुगावहायो ओ जि दानो रोङाब बाबो बायबानो मोनो माने गोबां सोलायनो हमबाय गोदोनि आरो दानि ओ जि दानाय बा दानि समजों माने गोबां सोलायनो हमबोगासिनो दं आरो आरो गोदो थानाय लुनायावबो बा जानोफोराबो ओ गोबां बिबांनि खस्थ जायोमोन बिसोरो बा ओ थानायफोराहायो ओ थोरिबा नोलोफोरजोंसो बिसोरो न लुनानै थानांगौ जायोमोन दानि जुगावथ थिं ओंखारबाय बिल्डिं ओंखारबाय ओ आरो गोदोनि समावथ जों हाजों सो सो न लुयोमोन रावनिबो नखरावहायो माने थिं बा ओ इटा बा सिमेन्टनि न नुवामोन दानि नआवथ गोदो गिदिर गिदिर माने ओ न ओंखारबाय हा हा? नोंथाङा नेटनि एसे प्रब्लेम जादोंदां
नोंथा खोनादोंना?
औ नोंथांनिखौ आं मोजाङै खोनादों नोंथाङा आंनिखौ खोनागोना खोनायाखै? अ गिदिर गिदिर ओ न ओरै ओंखा हो नोंथां? नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा बुंनो नागिरदों?
औ माने ओन बुंदों दानाय लुनायनि बिथिङानो माने बिहाय मेचिनजों दानायानो बांसिन गोबां जाबोबाय नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दानि जुगाव आर दो माने जो जोङो आखाइजों दानाय समाव मोने जोंहा ओ एसे एसेबां माने गोबां माने जि दिहुन हायामोन आरो माने गोबाव सम नांगौ जायोमोन। खम समनि गेजेरावनो जों दिहुन ना हायामोन ना जिखौ ओन दाथ थ आरो माने मेसिननि बे ओ गोदान गोदान माने गोदान गोदान टेकनिकेल ओंखारबाय नङा ओमबा बे मा? खासे मेसिनफोरजोंनो जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि जि दिहुननो हायो जोङो उम माने गोबां गोबां माने गुबुन गुबुन दिस फिसानि आगर ओ गुबुन गुबुन माने खुन्दुं कालार बेफोरबायदि गोबां मोनसैना दा।
औ नोंथां।
बेफार फालांगियाव जोङो दाज गोबां आवगायबोबाय गोदोनि समनिसाय।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ जों हाथाय बाजाराव थाङोब्ला बे गलाफोराव थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे ओ गोबां गोबां दिजाइननि उम गाननाय जोमनाया जोंना माने दखना फालि बेफ आरो जोङो गोबां गोबां रोखोमनि मोनो आरो
औ नोंथां।
खुन्दुंखौ जोङो गुबैयै मोनबेसे बा मा माबायदि रोखोमनि मोननाय जायो मिथिगौना?
औ नोंथां। ओ खुन्दुंखौ ओ मोननै मोनथाम टाइपनि दङ जेरै जों बुंनो थाङोबा इन्दि खुन्दुं बेखौ जों आखाइजों लुनानै आखाइजोंबा एम्फौनि ओ माब एम्फौ ओ लाथानिफ्राय मोननाय जायो आरो बुंनो थाङोबाज जों ओ खुन्दुं मास्राय बा खुन्दुं ओ पखुवा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि खुन्दुं दं ओ बा खुन्दुं मा स्रायबा ओ खुन्दुं मास्राखौ मा माबोरै माने बाहायनो माबोरै जि दानायाव माबायदि बाहायो होननानै बुङोब्ला जों खुन्दुं ओ माथा बा मास जाय माथाखौ जोङो उम फासआव माइ दि माइदि होनाय बुङोना मायदिखौ माबोरै होयो होनोब्ला मायदिखौ बेखौ जोङो ओंखामनिफ्राय होनाय जायो ओ ओंखामखौ जोङो गुदुं गुदुं संनानै बा गुदुं खालामनानै जों बेखौ सेग्लिनानै दै एसे लगायनानै खुन्दुंखौ सोबनानै सेग्लिनांगौ जायो बिनि उनावहाय जोङो खुन्दुं ओ खुन्दुंखौ बे खुन्दुंखौ रानगोन ना रानाखै बा बे खुन्दुङा मोजां जागोन ना जायाखै बेखौ नायनांगौ जायो नायनायनि उनावहाय जोङो बेखौ हिसान हिसाबै सोंनाय जायो आरो नोंथां
ओ बे दानायलुनायनि बेलायाव जोंहा गोदोनि समाव हाय बांसिन गावखौ लायोमोन ना जेरै बिसोरो माखासे